हेलौ।
औ।
अ मा खालामदों?
ए आङो ओरैनो दंथ'यो।
अ नोंथाङा फ्रि ना आंबो ओरैनो जिरायनानै दं। नोंथां नोंथाङा फ्रिथ'ना दायो?
औ फ्रि आङो।
उम होमबा नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा? जेनेबा ओ बुम बर'फोरनि गोदोनि ओ गुबै जानाय आन जानाय ओंख्रि जेनेबा बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्राय बर'फ्रा जाबोनाय गुबै ओंख्रि अनला ओ अनला दाउ सबाय साम' नाफाम ओ नारजि जि ओंख्रि बेफोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन।
उम अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जेनबा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा ना नारजि ओंख्रिखौ माबायदि संबोनाय संबोदों जेनेबा माबायदि संनाय आदब खान्थिनि सोमोन्दै दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
नारजिजों अमाखौ आरो ना?
उम औ।
औ आम गुबुन गुबुन जायगायावथ' गुबुन गुबुन आदबफोरजोंहाय संनो हागौ। दा जोंनियावहाय माबायदि सङो आं नोंथांनि सिगाङाव बेखौ फोरमायनो सानदों आ गिबि गिबियावनो नारजिखौथ' जों बयबो मिथिखागौ जों फाथोनि फ्राय मोनो नङा होमबा फाथोखौहाय सिगाङावहाय बे फाथो फाथो बिलाइआ जेब्ला रायो अब ब्ला बे फाथोनि दंफांखौ दानफायनानै न'आव लाबो नानै बेखौहाय फाथो बिलाइखौ खाजोबो आरोना ओमफ्राय एखौ खा खानानै आम इदिनो जेनेबा ओ हिस्रि ओम इदि दखना सुरिफोर थायोना बिफोरबायदियावहाय माने सिलायाव सानदुङावहाय हाय फोरानो आरो बेखौ बे बिलाइखौ खानानै ना एनिफ्राय बेखौ बिलाइखौ खाजोबनानै आरो बे फाथोनि ओ जिथुनाखि ओ दग मा होनो बेखौ देन था बेबो माबायाव खामानियाव होयो नालाय ओंखायनो बेखौ एक्सट्रा दोननानै माने न'आव मोजाङै दानफैना लाबोनाय जायो आरो गिबियावनो एनिफ्राय जेब्ला फाथो बिलाइआ रानो रानलाङो अब्ला बिनि खालाराथ' गोसोम जालांखायो रानलाङो नालाय ओमफ्राय फाथोआ आरो मोननै रोखोमनि थायो मोनसे ओ गोखा थायो ओमफफ्राय अबावबा मोनसेया गोखा गै यि बेबायदि थायो आरोना ओबाय जिथु नाखि बे गोखा गोखा गोनां माबा खौ आरो ना नारजि खौ माने बे फाथो बिलाइयानो रानब्ला नारजि जायो नालाय दा बे बे नारजि बिलाइया ओ जेनेबा गोखा नारजि बिलाइखौ बेखौ माबायदि सङो आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो ए माने बेखौ गिबियावनो ओ दैजोंहाय रुग्रोना लायो आरोना बेखौ दैजों रुग्रो बाय बे बिलाइखौ एनिफ्राय रुनानै ओ गोबावमानि रुनानै बेखौ रुखांनायनि उनावहाय मा खालामो ओ दै गुसुजों माने सु- यो सुनानै सेबथाब सेबथाब सुनांगौ आरो ना बे गोखाखौ खारनायनि थाखाय आरो बियो एनिफ्राय आरो रुनायजोंनो बिलाइाबो एसे गुरै गुरै जालांखागोन नालाय एनिफ्राय बेखौ मोजाङै ओम सुनानै लाबाय माने सेबथाब सेबथाब सुनानै लाबाय ओमफ्राय गोबाव मानानि सुनानै जुदि सेबबाय थायोब्ला बिनि नारज जिनि गोखा गोखा जिथुनाखि रसना बियो ओंखारलाङो आरोना खम जायो आरो गोखाखौ खम जानाय मोनो ओमफ्राय बिनि फ्राय बेखौ जेब्ला सुखांनानै लाबोगोन लाबोनानै जि साराय बा जि आइजेंआव संगोन आरो ना साराय बा दिखसियाव सं मानो बेयावहाय लानानै बेखौ ओ हाफ्ले गोरो आरोना मानो होमबा हाफ्ले खायोबा माने सागं सानायावहाय गोरलैयै जाहैयो आरो थाब जाहैयो माने बेनिखायनो हाफ्लेना ला ग्रोबाय बेखौ सुखांना लाबोनानै हफ्लेखांनानै ओ खारैखौहाय बेयावनो लगायखायो आरो ना ओ जानो हागौ गुबुन ओ जेनेबा गुब बुन जायगाफोरथिं बेलेग आदबजों मावनो हागौ दा जोंनिथिंजाय बेबायदि खालामो आरो ओ बेखौ मोजाङै माबाजों खारैजोंहाय मोजाङै लगायनांगौ आरो ना एखदम मोजाङै बे आ मा होनो सुना लाबोनाय नारजियाथ' बिदि लाद्रा ला द्रा जाजोबगोन नालाय बेखौ मोजांयै हा फ्लेनानै मोजांयै खारैजों लगायनानै संख्रिखौबो बेयावनो लगायखायो आरो लगायना नै जेब्ला जों आखाइजों दांनानै मोनथियो आरो जेब्ला लिमोनल्ला लिमोनल्ला बेबायदि कनसिसटेन ज' दोननानै ओमबाना बियो खारै बियो नांबाय होननै जों मिनथियो आरोना एमफ्रय जेब्ला बेखौ लगायखाङो होमबाना बेखौ ओ जोङो अदाबावहाय जि संनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो दा बेयावहाय जोङो संनोसै बेयाव दै हो फार्स्टावहाय ओरैनो एसे एवफ्रामनानै होगोन आरो ना बे खारै दंखायो नालाय बेयाव ओमफाय दसे समनि थाखाय एवफ्रामनानै बिनि उनाव दै होनानै बेखौ मोजां गोदौ होनोनानै सागं सनानै जोङो नायो आरोना बे जेनेबा बिनि बिलाइआ गुरै जादोंना जायाखै बेखौ नायसिगोन ओमफ्राय जुदि गुरै जायाखैबा खारैखौ एसे होदो होदेर जाबावो आरो ना बिदिनो बेदरजों सङोब्लाथ' बेदरखौ बे बेलेग सारायाव बा बेलेग आइजेंआव लानानै बेखौ आरामै सुनानै आ मोजाङै सामब्राम मस मस्ला बिसिबांखिनि मस्लाखौ नोंथाङा जागोन बेखौ होनानै मोजां एवना लाग्रोदो बिनिफ्राय ओमफ्राय जेब्ला एवफ्रामनाया मोजां एवफ्रामनाय जाहैयो होमब्ला बै नारजि गोदौबाय थानाय याव बेखौ होसननानै आ बेखौ ना अमा बेदरखौबोथ मोनहोनाय मोनहोनांगोन नालाय दा बिसोर मोननैखौबो जेनेबा मोजां गोदौ होनानै बेनिफ्राय जेब्ला मोननाय जायो अब्ला साखिनानै जुदि नोंना खारैफोरा खम जादोंमोन होफिननो हायो संख्रि बानलु खम जादोंबा होफिननो हायो आरो बिदिनो दुन्दियाफोरखौ होनो हायो हायो लास्टाव ओमफ्राय बिनिफ्राय नोङो साखिनानै बेसेबांखिनि खालामनो हायो आरोना नारजि संनाया नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन ना नोंथांमोननिसिम माबायदि खालामो
दं माबाखौ फाथो दंफांखौहाय दाननानै लाबाय
औ
फाय लाबोनानै जोङो माबायाव जोंना खामसालिफोरावहाय सायाव दखना बा फस्थाबेबायदि फाथो बस्था बेफोरबायदि जों खोबनानै दोनो बिलाइआ बांसिन जोंथिं खाया सिरिनायनि थाखाय खोबनानै दोनो जेब्ला गुदुं जायो बे ओ गुदुं जायो ना गरम जायो खोबनानै दोनबा होमब्ला बिसोरो सिरियो सिरिनानै बेखौ खननानै लाबाय खनानै लाबनानैसे सान्दुंआव फोराननानै होबाय जेब्ला गोसोम गोसोम जाजानाय बायदि जायो अब्ला नों जानो थाखाय नारजिखौ खौ सोमनानै दोनो दसे समनि थाखाय सोमो नङाब्ला हरसेफोरसो सम सोमनानै बांद्राय गोखाथार जाबाथाय सोंमनानै दोननानै साफा सुनानै लाग्रोबाय नानै लाग्रोनानै ओ सुनानै लाग्रोनानै संनो थाखाय मा होनो माबायावहाय सारायावहाय अरदाबाव खारैखो जों बे खारैखौ खारैखौ जों फाथोखौ जों नार्जिखौ जों होखाबाय होनानै दै होबाय दै होनानै एवबो आरो खारै जों रबहोयो दसे समनि थाखाय रबहोनानै बेवाय दै होबाय दै होनानै एसे गोदौबाय थाबाय होननानै बेयो संख्रिफोरफोरखो होखाबाय बेयावनो ओमफ्राय गोदौबाय थाबाथाय माबाखौहाय ओ सानानै गुरै गुरै गुरै जाबाथाय एसे दसे गोबाव गोदौनो थाखाय दोनो
औ
अमा बेदर सङोब्ला अमा बेदरखौ बे मोनसे जायगायाव जेनबा बेलेग अदाबावहाय अमा बेदरखौ एवफ्राम जाग्रोबाय जाग्रोनानै लानानै अमा बेदरखौ होयो आरो होननानै जेनबा खारैआ नांबायबाथाय माने जाबायबाथाय होला आरो ओमफ्राय इसे होबावनानै साखि नायनानै
औ नोंथांनि आवाजखौ एसे नांथा नांथा खोनादों
मा होन्दों?
ए नोंथांनि आवाजखौ एसे नांथा नांथा खोनादों आरो ।
औ खोनादो ।
औ नोंथाना बारा नेटवार्क मोजां नाङाखै खोमा ।
अ आं खोनागासिनो दङ ।
औ औ ।
नारजि ओंख्रि एसे ओरैनोथ' नारजिबे नारजि ओंख्रिखौ बेलेग नारजि ओंख्रिखौ ओरैनोबाबोथ' ना गोथां ना गोरानफोरजोंबो रदबनानै जायो । होमबाबो अमा बेदरजों नारजिजोंबाथाय एसे गोथावसिन जायो होननानै बांसिन अमा बे थ्रुजों जायो आरो बिदिनोफ ओमफ्राय नारजि नात जि ओंख्रिखौ एसे नारजि बे फाथोखौ मानसिफोरा ओंख्रिनि अनगायै ओ सेफ्लेनानैबो जायो जेनेबा दालि एसे लगायनानै खारै एसे होनानै सेफ्लेनानैबो ओ जायो आरो जेनेबा ओंखाम गोजां फोदों दै सोमनानै गोथाव जायोहोननानै उदैफोरा सा फा जायो होननानै बुङो मेनथायखोद ओबे नारजि फाथो बिलाइखौहाय सिख्लेनानै जायो आरो । हो ।
आरो आलु ओंख्रिफ्रावबो बे फाथो ओ माबा नारजि बिलाइ गोरानखौ सिफ्लेनान बो होयोना नोंथांमोननिथिमबो बिदि जायो नामा? अ ।
नारजिया अनेक ओम माबाजों जाजायोना जेनेबा फाथोआवबो फाथो थायमाव बोद थ फाथो ओंख्रि जों जानो हायो फाथो खारै जानो हायो आरो बेखौ राननानै बो आरो नारजिबो जानो हायो जोंयो माने बेफोरो मोस हे नेचारेल ओंख्रि आरो ना जेरावहाय आ जेबो केमिकेल गैयै मोजां ओं देहानि थाखायबो मोजां जायो ।
उ उ मोजां । बेखायनो बर'फ्रा नारजि ओंख्रिखौ जानो बिराद मोजां मोनो । जायो देहानि थाखायबो जायो आरो गोथाव मोनो होननानै जायो गोबाङानो जायो । दे बेदिनो ओ रुदबनानैबो जायो ओंख्रि बुसंनानै जायो सेफ्लेनानैबो जायो बेबायदि जाय थायो आरो नारजि ओंख्रिखौ बर'फ्रा
औ औ । होमब्ला आं जोङो बे टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों थां टाइमाबबो जाबाय नालाय स' आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय दे जोंना बेबायदि फाथो बिलाइखौ माने बिदि खोबनानै दोनामोन आरोन ना नोंथा ओ जोंना खायो सिन मु नालाय आं मोनथियामोन नोंसिनि आदबखौ आं दा मोनथिनो मोनबाय बिनि थाखाय गोजोन थोंसै
औ थेंक य
दे होमबा एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना उम दे ।